औ
हेलौ नोंथां खोनादों दा?
औ खोनादों आंनिखौलाय
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो दं नोंथां।
अह नोंथांजों दसे सम सावराय जागोन नामा नोंथां?
ओह दे
औ औ।
ओरैनो मानि बागै सा मानि बागै सावरायनो नोंथां?
बर'फोरनि दानाय लुनाय बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय एम्फौ फिसिनाय बेफोरनि बागै नोंथां।
औ जायो नोंथां जायो।
औ नोंथां नोंथाङाबोथ' बे एम्फौ फिसिनायनि बागैथ' मिथिखायो जानांगौ ना नोंथां? थां एम्फौखौ बोरै फिसिनाय जायो औ।
जोंना आनै एबा मादै बिमा मोना लायोमोन आरो दाबो लादों।
औ नोंथां औ औ माने सिगां एम्फौ फिसिनोब्ला माने बिनि बिदैखौ नांग्रोगौ जायोना नोंथां।
औ औ बिनि बिदैखौ एखे माबा ओ बिदै सिख्रि ओ बिदै दैजेन सिख्रिनिफ्राय बि जेब्ला बिदै दैेयोना बे बिदैखौ माबासो दोननांगौ आरो ओ जिबा माने जि दिनसिम दोननांगौ आराम बोनथुमनानै बेनि उनाव फिसा फिसा एम्फौ ओंखारबाथाय बिदैखौ बै बिदै माबा थायोना बिदैनि मा होनोमोनलाय फिसा फिसा मा खलथा बायदि दावदै खलथा बायदि थायोनालाय बिनि बिदै इदि बिखबनिफ्राय बख'नानै माबायाव होनांगौ आरो इन्दि इन्दि बिलाइ फिसा फिसा थारमाने औ औ नोंथां माने थारमाने बिस्रा माबा दं नै ए जेब्ला एम्फौआ गोरलै जाबाथाय होनबा इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनांगौ ने नोंथां ओमफ्राय जेब्ला औ औ औ ओमफ्राय जेब्ला जेब्ला एसे एसे देरो होमबा एसे राफोद गोराहांखौ होनांगौ।
औ माने औ जेसेनो गोरा जायो एसेनो बिलाइ गिदिर गिदिरखौ
ओ ओ ओ ओ ओ औ औ नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो फार्स्टआव माबानाय ओम मा होननो मोनलाय इबिसोर गावसोरनि माबायाव होनो आरो। आखाइ बेरबाय ओरै बिमा आखाइ जासिगोन। बिदि होननानै बुङो आरो
माबायदि औ नोंथां औ नैबे मा आखाइ बेरनाय होननाया माबायदिखौ आखाइ बेरनाय होनो
थारमाने जेरै माबा बै माबा होनलाय नोंथाङा सिरा एवदोंना एवाखै सिरा एवनाय बायदि दा बै जुखामा ओ मा होनोमोनलाय जुखाम एवनाय बायदि आखाइ बेरनाय माने एसे दुुबगां दुबगां गिदिर गिदिर जाबोहांनायखौ आखाइ बेरनाय होना होनबाना बा नोंथां बेखायनो बेबो जेब्ला बिलाइखौ जायै जायै जानानै एसे देरहाङो नालाय अ बेेखौनो आखाइ बेरनाय बेरहांनायखौ आरो। इनि उनाव बेनि उनाव ओमफ्राय लोमस्रोनायबो होनो माबा बै
ओरैनोथ नोंथां बे एम्फौनो खालि बे इन्दि बिलाइखौलसो होनाय जायोना नोंथां?
औ नोंथां बांसिन बिसोर जानाया इन्दि बिलाइखौ बांसिन जायो आरो ओमफाय दाथ दाथ इन्दि बिलाइखौ बबा अबेबा मोननो थांला नालाय बै जोंनाथ दा मा दंलाय सेरिकालसार डिपार्टमेन्ट दंना नोंथां? बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय खारन गायो आरो। जानो थाखाय खा फिनो थाखाय खारन उम खारन दंफां औ बेखौ खौबो जायो आरो नाथाय बेखौ खौ बारा जाबाङा ओ खारननि बिलाइखौ खौबो जायो थार माने ओमफाय इन्दि बिलाइजोंबो साबसिन गब्लयो आरो एम्फौफ्रा गिदिरसिन जायो।
औ औ आरो नोंथां नैबे मा होनो बैयो थासुमलि बिफाङा
औ थासुमलि बि
थासुमलि बिलाइजोंबो माने एम्फौ फिसिनायखौ नुयो आरोना नोंथां।
औ औ थारमाने ओ इन्दि बिलाइजों था सिमलिजों लगायो सोरबा सोरबा। थारमाने इन्दि बिलाइखौ मोनस्लाबाबाथाय थासुमलिखौ लगायै लगाय होयो ओमफ्राय
औ औ माने आं बबेबा बबेबा जायगायाव नुदों आरो बे माने एम्फौ फिसिनो थाखाय बे थासुम्लिखौ गोबां बिबांनि गायो आरो ओमफाय एम्फौ लानोसै आरो ओमफ्राय बिजों
ओ ओ औ दा माने थासुमलिफोरनि एम्फौनि माबाफ्रा एसे फिसा फिसा जानो नागिरो आरो। थारमाने इन्दि बिलाइनि बायदि जाया आरो औ। जानायावबो मोदोमसिन मोनजायो।
अ।
ओमफ्राय बै थासुमलि बिलाइआ एसे गोखानालाय बेखौ खाथो खाथो मोनो नो नोंथां। मादै मोनासो होनदों गावसोरसो होनदों आरो।
बिदिब्ला मा होनो एम्फौआ जेब्ला देरनानै एसे गोमो जाबाथाय आरोथ बेखौ आलदा बेलेग बिलाइआव दोनबाव नागौ नामा नों
औ औ नोंथां बेखौनो जेब्ला गोमोन जानानै बिसोरो फिथोबथोबनो लासिगोन होनबा फार्स्ट ओंखारजेननायखौ अजा ओंखारनाय होननाय बुंनाय जायो आरो नोंथां एम्फौ बिनि उनाव बे अजा ओंखारबाबो जेदिनखालि अजा ओंखार बैयाव होनबा मासे मानै माथाम माब्रैफोरल ओंखारगोन आरो बेयो। माबाया एम्फौ गोमोना उम‌ उम‌ ओमफ्राय बिनि उनाव अखानायै गासै फ्रायानो ओंखारजोबसिगोन आरो बिदि गोमोन बिमा जेखौ ओमफ्राय बेनि उनाव बिसोरखौ आलादा बिलाइयाव दोननो थाखाय जेरै माबा लाइ दरन बिलाइखौ सिनायगोनासिनाया नोंथाङा?
सिनायो नोंथां सिनायो।
लाइ दलर बिलाइ ओमफ्राय ऐ सोरबा सोरबा दिग
मोनसे बै जोंनिथिंजाय ओरै होनोलै लाव माबा लारु बान्दारु ना माबा। बो होनो जोंनिथिं मोनसे बिफांखौ। औ बाहाय माने बांसिन थोबोनायखौ नुयो आरो आङो जोंनिथिंजाय फिथोबखौ।
लारू बानदार माने बेखौनो लाइ दलरखौनो होनो खोमादां नोंथां ना बेलेग।
आं बे लाइ दलर नोंसिनिथिंजाबा मा होनो नोंथां एइ।
थारमाने औ बे लारु बानदारू होननाय खोनायो आं बेखौनो जोंनिखिजायबो औ औ बे गाम्बारि बिलाइ बायदि गाम्बारि बिलाइ बायदि ना नङा
गामबारि बिलाइ बायदि नङा नोंथां।
अ होनबालाय बेलेग जानो हागौ न' जोंनि बे लाइ दलरा गाम्बारि बिलाइ बायदि एसे रुरासिन जायो आरो।
औ औ माने बिलाइआ एसे सुमुर सुमुर बायदि दं आरो बेयो।
औ औ औ नोंथां बेबो
औ बेनो जागोनदां होमबा नोंथां।
मिथिया जायगा लानानै जायगा बेलेग बेलेग नाम होनोना नोंथां। बिफांफोरनि नामखौबो ओमफ्राय बिनि उनाव माबा बै एम्फौ गोमोनखौ दोननो थाखाय साथोब मोनो आरो बेखौ दाननानैनो खानाय बेखौनो एम्फौनि साथोब होनो आरो।
औ ओमफ्राय बे नोंथां नैबे एम्फौआादि जेब्ला ओ फिथोब थोबो। अब्ला बे फिथोबखौ सानबैसे दोननानै जाजानाय जायो जिरजानाय जायो माने।
जिरजानाय जानायाथ' साननै सानथाम दोनो आरो। ओमफ्राय फिथोब थोबखांबाथाय बेखौ जिर सिगोन जिरनानै नोंथां ओमफ्राय बांद्राय दोनबाथाय बे खान्थ'ख्रि जायो आरो बे। खानथफ्रि जाबाथाय बिमा एम्फौआ सिखिरि ओंखारसै ओ ओ सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा जानो गोथाव मोनो नै खान्थ्रखि बा मोदोमसिन जाबावोसो।
अ।
ओमफ्राय सोर सोरबा मा होनो दा सेवबो सेवोबो गावसोरनो। बे माबायाबाथाय सेवोबोना ओमफ्राय। मोजां जाया मोनामब्रुं बोरैबा सेवब्रुं मोनामो आरो।
औ बिदिब्ला होमब्लाबांद्राय गोबाव दोनबाथाय मोजां जाया।
ओहो ओहो खानथ'ख्रि जायो नोंथां बेनि उनाव फिस ओमफ्राय बेखौनो बे। एम्फौखौनो राइ जिरनानै। गुबुन गुबुनफ्राव फानहैसिगोन आरो बेफार फालांगिफोरनोबो हरो बेफारिफोरनो।
औ नोंथां आथिखालाव बे एम्फौ लानायखौ औ माने सिगांनि बायदि एसे नुफिननाय जाबायना दा नों
औ नोंथां नोंथांदि माबा फालांगियाव हाबबाय नालाय नोंथां गोजान गोजानाव। जेरैहाय। आसामनि बाहेरायाव जेरै मनिपुर, नागालेण्ड बेफोरावबो लांनाय जायोना नोंथां। नागालेण्डफोरनि मानसिफ्राबो जायो नालाय।
औ औ।
औ आसामनि बाहेरावबो लांनाय जायो ओमफाय बेयावनो। उम उम पार केजि दाइनजौसो खोमादां से। से केजि आवनो दाइनजौफोर लायो खोमा बिसोरो बेखौ।
अ ओरैनो दा जोंनिथिंजाय एम्फौनि दामा बेसेबांथाय नोंथां।
ओरैनो जोंनिथिंजाय एम्फौनि दामा माबा सारिस' सेरसेयाव। से केजि आव सारिस' जायो ब्रैजौ रां ओ ओ ओ ओमफाय सेसा गिदिर गिदिरबाथाय एसे टाउन एरियायाव सेजौ नैजि सेजौ था थामजि इदि लायो नोंथां।
अ
औ औ नोंथाङा बे बर'फोरनि दानाय लुनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां दानाय लुनायनि बागै औ।
गोदोथ' फ्रायानो बर'फ्रा आइजोफोरा ब्रैसि सि दाखायोमोन नोंथां। नाथाय दानियासो दा बारा दाला।
औ माने सिगांनिख्रुय अनेक खम जाबाय आरोना आथिखालाव दानाया औ।
आरो नोंथां बे बर'फोरनि बर' आइजोफोरनि दाउ अमा फिसिनाय फोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां बुंनो सा हागोनमोन होना गोदोथ' जोंना मा होनोमोनलाय न'आव फिसिनो एबा माफा मानै थाखाथारोमोन आरो। गासिबो न'खरावनो। जेरै ओंखाम खालाय जानाय ओमफ्राय गोदोथ' जोंहा बोराय बुरै आबै आबौ बिमा बिफाफ्राबो दालाय जौ फिसियामोन होमबा। जौ फिसियोमोना जौ सावोमोन बे जौनि ओ जौबो जौ सावनायजों जौखौ फानोबो मोनना गोदोथ' बांसिनानो। ओमफ्राय दासो एसे खमाय लांबाय मानसिफ्रा जौ सावनाया‌।
औ माने गोदोनि समाव बे दाउ अमाखौ खालि न'आव जानो थाखायल' फिनाय जायोमोन आरो ना नोंथां नाथाय आथिखालाव थ' बेजोंनो न'खर सालायनो हानाय जाना फैबाय ना फालांगि औ। बेजोंनो औ
माबा थांबाय फालांगियारि साप्लाय थांबाय बेलेगावबो ओमफ्राय
फ्रोमबो न'खरावनो बर' आइजोफोरा दाउ अमा
दाउ अमा फिसियो ओमफ्राय आरो दाथ' आरो दोरोङारि खान्थिजों उम दोरोङारि खान्थिजों फारामबो खालामबायना उम।
औ नोंथां औ बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनानै माने न'खर सालायनो हानाय जाबाय आरो ना।
औ औ
औ
गोदोनि सम गोदोनि मानसिफ्रा माने बिदि
बेथबारा बेफार फालांगियाव बारा हाबामोन नालाय नोंथां उम थारमाने गोदोनिसिना न'आव जानो थाखाय फिसिनाय एबा ज' ज' जालायनि जेरै खुरमा बाहागि आलासि फैबा जानो बिदिल' फियोमोन आरो ओमफ्राय बिदि फाननायानो जाखायामोन ओनफ्राय ओं दाना ओं गासिबो फालांगि लायनाव थांबाय नालाय दा जेनि ओ अमा फिनायावबो फैसा दंथ' नोंथां। अमा बिमासे अमा बि औ अमासे अमा बिमाया नोंनो जि एबा जिनै दाइनथा फिसा आजायनो हायोबा नों मासे अमायाव मासे अमायाव नोङो थाम रोजा ब्रै रोजा दानि द-दानि दिनावथ' थामरोजा ब्रै रोजायाव उम ओ दाम जायो दा थामरोजा ब्रै रोजाय मोनो दायो अमा मोजांफ्राव
मासे अमायाव जि-जिथा अमायाव गासै थाम ब्रै बेनि गेजेराव मोनोब्ला नोङो थामजि रोजानिफ्राय ब्रैजि रोजानि गेजेरावनो मोनखायो मासे अमा बिमानि फिसानि थाखाय
औ ओमफाय औ नोंथां मोनसे खोथाया जाहैबाय बिदि फार्म खालामनायफोरावथ' माने गोबां बेराम आजारफोर जायोना अमानि फ्रायबो औ माने बे-बिदी ओमफाय बिदि जाबाथाय माने गोबां लस
औ औ बिदिबा लस जायो औ दा बे गरम बोथोराव बांसिन बिदि बेरामखौ जानो मोनो आरो एसे आवगोलावथ' जों नुदोंमोन फेसबुक टिभि बा-बा निउसफोराव मा अमा ओ जायगायाव माने अमानि बेराम फैदों उम नाथाय बेराम जायि अमाफोरखौबो माबा खोमायाव माबा होनानै फुथारलायनाय सर्ट होनाय बायदिनो बिदि नु दों मोन ना नोंथां? औ
ओरैनो ओमफाय बिदि बेरामनिफ्राय होबथानो थाखाय मेडिसिनफोर बाहायजायो खोमा ना नोंथां?
बिडिसिनखौ बाहायजायो खोमा नोंथां ओमफ्राय बाहायबाबो बेखौ जाबाथाय इसे इनफेक्स'न होयोखोमा दां नोंथां ओंखायनोथ' बारा जाहोआ सरकाराथ' बेन खालायनो नागिरदों ना? बन्द' खालायनो नागिरो नालाय थारमाने इनफेक्स'न जानो हागौ नालाय मानसि बे जों जों दि बे एरखौ जाबाय नालाय जोंनि देहायावथ' थांबाय नालाय गोसारगोन नालाय एसेबाबो इनफेक्स'न एबा माबा मोनसे माबा जाय जानो रियेक्स'न जानो हागौ खोमा साननानै सरकारा जाहोआ खोमा आंनि आइडिया।
औ नोंथां औ औ औ।
नथे नाथाय सोरबा सोरबा बि औ औ दे दे